औ खोनादों औ औ ओ नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो। जासि हरनाय थाबाय आ दा बिदिब्ला नोंथां औ।
औ। औ दे बुंनाय।
नों ओ दा बिदिब्ला जोङो ओ खारै बानायनायनि सोमोन्दै एसे रायलायनो नामा? नोंथां।
औ।
ओ सारै औ खारै। मा बायदि बा नायो आरो बेखौ। माबायदि बाहायनांगौ आरो बेफोरनि मा मा खहा दोङो आरो मा मा मुलाम मुलामलाम्फा। बेफोरनि सोमोन्दै एसे रायजलायनो नामा जोंना।
औ नोंथाङा राय्लायजागोन औ।
नोंथाङाथ' मिथि खारै होनोब्ला माखौ मिथियो होनो होननानै औ दा नोंथाङा। दा। औ नोंथाङा दा बे खारै। खौ माबायदि बानायो जों थालिर बिफांनिफ्राय। बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागौ नामा आंनो।
औ नोंथां हागोन थारैनो जोङो खारै मानिफ्राय बानायो होनबा जोङो मैद्रु बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो होननाय खोनादों नाथाय आं बानायफेराखै आरो बिदिनो थालिरनिफ्राय जोङो बांसिन मानसिफोरानो एबा सुबुंफोरानो बानायो बिदिनो थालिर बिफांखौ गिबियावनो जोङो दाननानै लाग्रोबाय बेनि उनाव थुख्रा थुख्रा खालामनानै लाबाय औ बिनि उनाव थालिर थालिर दख'नाखौ जिरै जिरै लायो बेनि उनाव सेखा लानानै जोङो फिसा फिसा जिरनानै जोङो सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरो जेब्ला बे औ थालिर माबाया रानगोन अब्ला थालिर फस्लाया अब्ला जोङो बेखौ जमा बुथुमनानै जमा बुथुमनानै जोङो अराव सावनाय जायो आरो सावनानै जेब्ला बियो गेब्ले गुन्दै जागोन हांगार ओ बिनि उनाव जोङो बेखौ बिदिनो खिरखाफोराव खादाफोराव लाना फैनानै खिरखा खादाफोराव लाना फैनानै औ ओ बिदिनो सालिनांगौ आरो गुन्दै खालामनांगौ माने
औ औ
औ बिनि उनाव बिदिनो सरनांगौ आरो सरनानै खरखाफोराव बे सर जिखुनु सरग्रा आइजेंफोरखौ लानानै बिदिनो सरनांगौ आरो सरनानै बियो खारै जायो आरो औ आरो थालिर मा मादानिफ्राय बिखौल' नङा मादानिफ्रायबो जोङो खारै खौ मोननाय जायो औ ओ नोंथाङाबो मिथिगौ नामा खारैखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव
ओ दा बुंनो थाङोबा नोंथाङा जेरै जेरैहाय बुंदों बेफोरबायसानो ओ बानायनाय जायो आरो दा आङो एसेबां थांला माबायदि बानायो दा एखेखा नालाय बानायनाया
औ औ नंगौ
दा आं नोंथांनाव ओ नोंथांनो बुंनोसै आरो ना खारै फोरा जोंनि थाखाय माबायदि ओ मदद होयो जोंखौ आरो गोबां बाहायबा माबायदि मुलाम्फा होयो बेफोर नि सोमोन्दै एसे खोन्थानोसै आरो आङो औ दा ओ जोंओ खारैखौ गासिबो ओ मेगं संनाय हयथबा माबेबा खामानिनि थाखायबो बाहायनाय जायो बांसिनानो जों मेगं संनायफोराव बाहायनाय जायो आरो ना
औ नोंथां
जोंनि दा बे
जोंनि बे दा ओ सोलिबाय थानाय बे माबायाव मा होनो जों जानाय लोंनायफोराव सोलिबाय थानायाव जों बांसिनानो ओब गोबाङानो थाव बाहायो नङा होमबा,?
औ नंगौ
औ बे थाव बाहायनायनि जाहोनाव जोंना गोबांङानो गेस्टि्रिकनि प्रब्लेम
औ औ
माने उदैनि प्रब्लेम जाद उदैफोरनि माबा मा होनो बेखौ? प्रब्लेम जादों आरो उदै फोरनि बेनिखायनो जोङो दा। खारैखौ नांगौ जायो आरो बे समाव
औ
बे खारैखौ जाबाथाय जोंना बे उदैयाव जानाय बे ओ प्रब्लेम जेरै गेस्टिरिकफोरा
औ
खारो आरो हर दा जोङो ओ। जेरै दालि खारै। अनला खारै सबायाइ खारै आरो बिदिनो गोबां मैगं थाइगं जोङो स। संनानै जानो हायो। आरो बे खारैखौ जों। ओ ओ जों। दडाइरेक्ट जोङो एसे। ओरि एसे लानानैबो जोङो जि। जेब्ला जोंनि जों गेस। गिस्टिक जायो अब्ला। जों एसे लानानैबो जोङो माने। दैयाव गलायनानै एसे लोंनो हायो आरो।
अ नंग।
औ माने इदि ओ आं गोबांखौनो नुदो आरोना इदि माने गेस्टिकआ गोबां जाबाथाय बेफोरबायदि। दा लोंनाय जायो आरो नाथाय जों बे खारै। खौ ओ मोजां होननानै जोङो लाबाय थानोबो हाया मानोना। बे जोंखौ ओ। खहाबो खालामनो हायो आरो।
औ औ
औ बे माने अख्ल'नाय रखमबो जाहैयो आरो माने गोबां लाबाथाय आंनि बुंनो थांनायाव आरोना।
औ नोंथां
बेनिखायनो गोबाङानो माने बाहाया। गोबां मान गोबां सु सुबुङानो ओ खारैखौ ओ खहा जायो होननानै गोबाङानो बाहाया आरोना। नाथाय जों बर'फोरा बांसिन बर'फोरानो बाहायनाय जायो।
औ ओ बुंनो थाङोब्ला बिदिनो जोंथ' सानफ्रोमबो थावनि ओंख्रि जाबाय थाजाया नालाय। बिदिनो खारै ओंख्रिबो सम सम जानांगौ। ओ औ देहानि थाखाय औ आरो औ आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि ओं ओंख्रि होनबाथ' जोंनिया बर'फोरनि ओंख्रि होनबा खारै ओंख्रिखौनो जोङो बांसिन मिथिनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो सम सम बो जानांंगौ सम सम बिदि बारादबो जानां आरो औ
औ औ दा आ आं गोबांखौनो माने बेफोरबायसा खारै बानायनानै सहराव फानफैनाय नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ
माने बायग्रा जाबाय माने बे माबा ओ बे जोंनि देहानि थाखायबो एसे मोजां जायो होननानै
औ औ बिदिनो ओ स' औ बिदिनो सहरफोरावथ' बिदि थालिर बिफांफोरखौ ओरै जानला मोन ला मोनलाबाया नालाय बिदिनो गामि ओनसोलनिफ्रायनो जिरना नै ओ बिदिनो फाननो लांनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो आथिखालावथ' गामिनिफ्राय गोबां मेगं थाइगं बेफारि थांनाय जाबाय नालाय
औ नंगौ
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव औ दे बुंनाय
ओ नोंथांहा नों बिथांलाहाबो दा खारै ओ खारै बाहायो नंङा होमबा
औ नोंथां नंगौ
औ दा ओ नोंथां लांहा बे खारैखौ ओ बांसिनानो बायो ना न'आवनो बानायो
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' दा गामि ओनसोल नालाय जोंङो न'आवनो बानायनाय जायो आरो जोंङो बिदि बायलायनानै जोंङो जाफेराखै आरो औ
ओ औ दा ओ नोंथां नों नोंथांङा दा बे खारैजों बानायनाय ओंख्रिफोरखौ माबायदि मोनजायो माने
औ नोंथां ओ खारैजों बानायनाय ओंख्रिखौथ' आं जोबोद गोथाव मोनो बिदिनो जोंनोथ' खायफा खायफायाव जोंङो थाव ओंख्रिखौ संजाया नालाय बिदिनो गेब्लेनो थाखाय एबा रुइनो थाखाय जोंनो खारै ओंख्रिखौ नांखा खारैखौ नांखाथारगो बिदिनो ओ बुंनो थांङोब्ला जोंना बेयावबो जोंनो खारै नां खौ आरो सबायावबो जोंनो खारैनांगौ नङा होमबा बिदिनो अनला ओंख्रियावबो जोंनो खारै नां औ औ बे नाफोरजों मैगं गोथां बुथुमनानै सङोब्लाबो जोंनोथ खारै खारैखौ नांखा थारगौ बेनिखायनो खारै ओंख्रिखौबो गोथाव मोनो आरो आं नो थाव संब्ला थावखौ मोनो औ ओ नोंथाङा खारैजों मा मा ओंख्रि संफेरखो नोंथां
आं दासान्दै आङो खारैजों दालि खारै आरो ओ अनला खारै आरो सबाय खारै आरो बेखिनिखौनोल स ओ दा आंनि गोसोआव बेखिनियाल फैग्रोदों आं संनायाथ गोबां संदों नाथाय गोबांनि मुङानो फैयाखै बेनिखायनो आं बेखिनिखौनो बुंग्रोथबाय दा ओ जों ओ गोबां मानसिखौनो नुदों आरोना खारै नि जागायाव ओ बेकिं सद दा होननाय मोनसे बेसाद नुनो मोनदों आङो?
औ- औ नंगौ। ओ
मिथिखायोबो जानोहागौ बेखौ। औ। बे मोननैबो औ -औ -औ दे नोंथां बुंलाय।
ओ बिदिनो खारैनि औ खारैनि ओ खटसेबां गैया आरो बेफोरो फावउदारफोरा।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नों थाङा मायबा बुंदोंमोन?
औ माने बे नोंथांनि ओ नोजोराव बे बेकिं सदा होननायखौ बाहायस्लायस्लाय जोंनि बे खारैखौ बाहायनाया साबसिन ना?
औ ओ जोङो बुंनो औ बुंनो थाङोबाथ जोंनि बे नआव बानायनाय ल केल खारैयानो बयनिफ्राय मोजांसिन आरो। बिदिनो ओ बे बि बेखिं सदाखौथ' आं दा माजों बानायो आं मिथिया नालाय बेनिखायनों खारैखौनो साब सिन होननानै सानो आरो।
औ। बे माने आखाइजों बानायनाय आरो न'आवनो बानायनाय जाबाय नङा होमबा।
औ- औ नंगौ नोंथां थारैनो। औ।
नोंथाङा मायबा होनदों?
बेकिं सदाखौ माजों बानायनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
अ' बेखौ आंबो मोजाङै मिथिया नाथाय गोबां केमिकेलजों बानायनाय जायो होनना मिथिनो मोनदों बाद आं बेखौ माबायदि बानायो बे खौ आंबो मोजाङै मिथिया।
औ बेनिखायनो जोङो न'आवनो बानायनाय खारैखौनो जानांगौ आरो लकेल नालाय बियो मोजां। देहानि थाखायबो औ।
नांगौ। नोंथाङा थिक बाथ्रा खौनो बुंदों
औ नंगौ
अब्ला नोंथांजों उनाव लोगो लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय बेखिनियावनो दोनथ'जासिगोन द नोंथां
औ दे बिदिब्ला
औ दे गोजोनथों
नोंथां कलखौ दानलाय
औ र' दानजायाखै